हेल'
औ र र र
हेल'
औ
नोंनिखौ फिसा फिसा खोना फैदों
ओं नोंनिखौबो
अ साउन्डखौ फुल होना लादो ना
होदों-होदों
औ मा खालामदों
दङो लेखा फरायदोंसो
अ नेटवारकआ एसे प्रब्लेम जादोंना खोनायाखै बारा मोजां
औ थाबथा थाबथा खोनादों नोंनिखौ नोंनिखौबो थाबथा-थाबथा खोनादों
नों माथो खालामनो
आंबो दङ बिदिनो
ए
ओंखाम जाबाय नामा
खाम जा जाखांबाय आङो आदसा
मादै जाखो
आङो माबा दिंखिया दिंखियासो जादों। दिंखिया फाजा।
औ
नोंहालाइ संथायाखै।
संथ'वाखै संनाय दो नै।
ए मा बाजार।
आंनिया मा जागोनबा आलु, दालि जागोनदां।
एगजाम जाबाय थादों नामा नोंसिनाबो
हा।
एगजाम जाबाय थादों नामा नोंसिनाबो ना जायाखै।
जानायदों माबायाव उम। जाहां जासिगोन‌। साननैसो उनाव उम।
जोंनिया जागासिनो दङ।
जागासिनो। मालानिफ्राय जाया
ओ। मानोनथ जादोमोनबा थार थाम थामजिनिफ्राय जादों थामजि
आदसा।
औ। दिनैबो दङमोन ओमफ्राय गाबोनबो दङ। मारायलायनो दा।
मिथिला मा रायलाय बावगोन।
ए
खबरफोर मोजांब्रा होनबा।
मोजाङानो।
सोर?
नोंसिनिथिं मा अखा हानाय हानायदो नामा ना हाया?
अखा हानायदों खोमा उम बार फैदों एसे-एसे
आं मेसेज फायदोंमोन एक घन्टानि गेजेराव माबागोन बारहुंखा फैगोन होननानै।
आतसा।
दाखालि बिदि मेसेज फैदोंमोन ना नोंसि नोंनि नोंसिनाव थांदो थाङाखै?
ओइयो माबाया?
अ फन गाबफैलायनाया। खिन्थु हायाखैनो अखायानो।
बिराद गरम जादोंमोनना साननैसो। थानोनो हायि
जोंनियाथ' दाबो गुदुम दामा रायलायनो नोंथां?
जेबोआनो गैला रायलायनो।
एसे ट्रेडिसनेल रायलायलांसिगोन खोमा।
उम ओ जायो
दाखलैहाय बे बागुरुम्बा दोहौवाव मोसायाखै?
उम थांदियानो नों थांदोंमोन दा? नों मोसादोंमोन दा?
मोसायाखै गैया।
औ
मिथियाखैनो नाम होनाय माबानायफोरखौनो।
ओ आंबो ओंखायनोथ' थांनाय जादिया।
नङाबाथ' आ माने फार्स्टआव जे नाम होदोंमोन ना इयाव मानसिफोरखौ सेलेक्ट खालामाखै दालाय खानाय गुसुं माबा माबिफोरखौ गारनाया।
अ अ अ अ
सेकेन्दआवबो जाफिनदों ना माने खननै जादों ना ओमफ्राय इयाव हाखु दाखु जादोंनो ओमफ्राय बेयाव गुसुं गुसुं खानायफोरखौबो लाजोब
आ।
होमबानोथ' जों जोंबो माबानो हागौमोन।
उम उम इदिसो जादों नामा?
औ बाकि बर'नि मा मा ओंख्रि जायो इखो बुंदो
उम अन्ला दाउ
अनला दाउ आरो नोङो माबाखांबाय नामा दिनैसो रायजलायदो नामा?
बहा? बेयाव ना औ औ
हादोंना? ओमबाना आङो जाबाय ब्रै जाबाय आंनिया। होमबाना दाहायो इथ' फनाथ' दानगोन ना।
उ उम।
होनबाना माबा माबि सोङो बेयाव मानि बागै रायलायदों होनबाथाय नोङो मा बुंगोन धोरोमखौ बुंबानो जाबाय धोरोमखौ टिक खामनानै हो।
धोरोमखौ थिक।
औ धोरोमखौ थुनानै होलै माने टेप खालामनानै हो।
आत्सा-आत्सा जागोन दे।
बानो जाबाय औ।
उम।
ओमफ्राय मा अमा बेदर जागोन ना जाया नोङो?
एसे एसे जायो हुम।
ए ।
नोंलाय?
आंहा जाया अमा बेदर ओह।
मा रायज्लायनो दे, एम्फौ लाथा जागोन ना जाया?
ओ हो-हो जायो-जायो, नोंलाय?
जाया ।
उम।
मिनिनो मोनाबो होनदोंमोन ओमफ्राय मानसिफ्रानो गासिबो मिनिखायो माथो रायलायनायाव।
मिनिनो मोना होनदों।
मिनिनो मोना रायलायनायाव बिदि बुंदोंमोन। इयो हौवाया। ओमफाय लोगोफोरानो मिनदों माथो आंनि लोगोना
माबोरै बुंगोन बर'नि दाइन दाइनजिथाम हाबबायनो।
औ।
मेसेस खालामदोंमोन आंनाव दहाय।
उम-उम-उम-उम।
फार्स्टआव थाइनै हाबग्रोयो खिन्थु आंन दाबो थायनैयानो हाबाखै।
औ, ओमफ्रायसो जालाङो नामा?
औ, फार्स्टआव थाइनै हाबग्रोयो ओमफ्राय ट्रान्सक्रिपसन दङना दालाय।
औ-औ-औ।
थ' गोबावजोंसो फर ब्रै माबोरै फरटिन देसनि गेजेरावसो हाबो।
आतसा।
आयौ मा रायलायगोन दे एफागोबाव दंबावो दासो सेभेन।
उम।
बाखि माबायदि नोंसिनि कलेजआ बेखौ बुंदो?
फरायसालिया
औ फरायसालिया।
बिदिनो फरायसालिमा। उम। बिदिनोसै माथो बुंबावनो।
दख'ना गाननाय ना।
दख'ना गाननाय गरमाव जि खस्थ'
ओइ ग्रिन कालारनि दख'ना ओमफ्राय फालि गोमो ना माबा नङामोन? बियो मानिमोन बेनोना दानि ना साइस नुयो कालारख औ
ओं
जोंनियाथ' जेनेबा ओइयो माने आंनि न'आ जेराव बिनि कलेजनियाथ' माबासो ब्राउन कालारसो।
आथसा
मोजां नङा बारा ओमफ्राय ब्लाउस गुफुर
ओ
मा रायलायनो
फरायाखै हरायाखै
फरायनायानो जायाखै गाबोननि गाबोन फुङावनो दङ।
गाबोन मा दं?
बि ए सि
अ' आथसा
अ रायलायबाय था नङाबा माबायो।
मा जायो? दानजायो ना मा जाखो माबायो। अ' मा रालायनो जाबाय। गान खनना हो। होमबा बारायगोनदां।
औ
गान खन।
नोङो सोरबा लोगोखौबो सोदों नामा?
सोदोंमोन सोनाया बिसिनाबो माबा जागासिनो दंना बेखायनो सोलाबाखै।
ए बि सोलाब बा रायलायनो हागोन दे। माने लोगोजों लोगो कम्फेटेबोल जायोना।
औ जों आरो बारा ओं औ बारा रायलायफेराना जों।
औ
जासिगोन नै टाइमा। बेनिफ्राय दानखांनानै नोङो दायरेक हरफिन दे।
नोंनोनो दा।
औ आं नोंनो हरफिनो ओमबासो नोंनिया अवान जागोन।
जागोन दे
आङो जेनेबा आङो हरफिननानै नोंजो रायलायफिननांगौ ना मा जाखो?
औ
आरो टेन मिनिटस रालाय
औ माने दा आं नोंनो हर दोंना आंनिया अवान नुजासिगोन ओमफ्राय नों नों हरफिनबा नोंनियाव अवान जासिगोन इदिलै।
दानजा सिगोन खोमा
न'आव मिथिदों नामा बिदि माबादों होननानै? खालामदों होननानै खिथा दोंना?
जागोन।
खिथायाखै?
आं खिथादोंमोन ओमफ्राय खालामनोसै होननानै माने स्टारटिंआव ओमफ्राय रायजाबायसो ओंखायनो बुंआसै।
खोनथाबा इदिनो इसोरो माने फोथायनो नायगिरा। बेखाय जेबो होनाखै आंबो।
दे दाननोसै एलेभेन जाबाय।
औ जाबाय दे दे अ दे।